औ खोनादोंना औ औ खोनादों
खोनादोंमोन आ खोनायाखै नोंथाङा हा
खोनादों खोनादों खोनादों
हेलौ औ
हेलौ औ खोनादों
प्रब्लेम हाबाथाय जेब्ला आं सोरखौनो खोनाखायासै माथो नोंथां उनना हागोन मा
अ आंथ' खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों
खोनायाखै नामा हेलौ हेलौ हेलौ
जि प्रब्लेम आंना नेतवर्का
खोनायाखै नामा
हेलौ
औ आंथ' खोनादों हेल' खोनायाखै नामा? हेल' हा हा
आंथ खोनादों माथो खोनादों। औ
हेल' हेल' हेल'
हेलौ